दा नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां अ खुलुमबाय। औ नोंथांजों आं एसे गोनांथार आयदानि सायावसो सावराय होननानै फनखौ हरनाय जादोंमोन नों थां नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा? जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै। जों मा मा मा ओंख्रिखौ जायो आरो जों माबोरै संना जायो बेनि सोम
अ जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' अ जोंनि बर' माहारिया गोदोनिफ्रायनो मिथिंगाजों गोरोबनानै थाग्रा हारि हिसाबैहाय मिथिंगायावनो ओ मोन माखासे बिफां लाइफांखौबो ओंख्रि हिसाबैहाय जोंहा खालामनानै जादोंमोन। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा ओ माबा अन गुन्दै अनला नारजि सबाइ खारै बेफोरबो जोंहा बर'नि ओंख्रियाव गोग्लैयो। दा जोंहा हाग्रानिफ्राय मोननाय बा मिथिं हाग्रानिफ्राय रज'बोनाय मैगं थाइगं जों बर'फोरा जाग्रा मैगं होननानै बुङोब्ला जों हा ओ खेरादाबसिनि ओमफ्रायो उसुमै ओ मानिमुनि
औ
अलदद ओमफ्रायो ओमफाय सिब्रु ओमफ्राय सिंसाम ओमफ्राय ओ मैखुन ओमफ्राय बिदिनो बियो माबा फुंखा माबा माब जोंहा बुरि थखन आं ओ थास' ओमफ्रायो थाराय इलांसि मान्दे बेफोरनो आरो जो फ्रायो माबा दुब्लि बारियावहाय रज'ग्रा जोंहा मोनसे दंबावो। सिबुं बेफोरखौबो जायो आरो। जोंहा दा थास'आ थास' खौथ' जोंहा गासिखौबो जाजोबनाय जायो थास'निखौ बिलाइनि फ्राय लानानै बिनि ओ फेंखा बिनि मोदोम ओमफ्राय बिनि बिथराय ओमफ्राय बिनि आ थासआइथिं होन नाय बे थास'निफ्राय ओंखारनाय बेयो मोनसे थास' बाराय होनाय बुस्थु। थास' बाराय होनाय मोनसे थास'आनो आरो बेबो ओमफ्रायो थास' बिबार बेफोरखौबो जायो। आरो जोंहा उसुमै उसुमैया बो मोनसे जोंहा मुलि हारिनि लाइफां बे हाग्रानि फ्राय मोननाय गासिबो जोंनि मैगं थाइगंफोरावनो मुलि हाबनानै थायो होननानै फोथायो आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो जोंहा ओ मावजि खोमा ओ सिंग्रि खानसिंसा ओमफ्राय ओ बिदिनो गोबां आरो। बुंनानै फोजोबनो हाया औ। फ्रायो बेफोरखौनो जोंहा बै गोदोनि सुबुंफोरा बे ओ हाग्रानिफ्राय खांनानै दिहुननाय मैगं थाइगं आरो माखासे दंफांनि बिगुर होदेरनानैनो माबा बायदिसिना मुलि सबखा मुलि गगा मोननायनि मुलि बायदिसिना फोरखौ बानायो होननानै बुङोमोन आरो बे हाग्रानि मैगं थाइ गं जेरैहाय ओ माउजि खोमा खानसिंसा मानिमुनि आरो ओ सिंग्रि बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौहाय जेरै सिब्रु बेफोरखौहाय ओ जाबाय थायोब्ला जोंहा गगा मोननाय मेलेरिया बायदि बेरामनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै फोथायो आरो ओ जोंहा सिब्रु सिब्रुखौ जोङो बिनि देन्था खौहाय जा जानाय जायो बांसिनै बिनि देन्था एसे गुरै बाहागोखौ जायो आरो बेबायदिनो अलददखौबो जायो अलददआ एसे मोनसे थास' बायदिनो थास' हारिनि लाइफां होननानै बुंब्लाबो बांद्राय जानाय नङा मानोना बेहा एसे ओ उ मानो आरो ओ आ माबा दांबा माबा एसे माननाय दं बेहा ओमफ्रायो जोंहा मानिमु मुनि होननानै बुङोब्ला मानिमुनियाहाय हायाव रुजुयो दुब्लि बारियाव ओमफ्राय थास'थास'खौ थास' आथ जोंहा ओ मेरला रोखोमनि दङ जेरै माखासे थासखौ जोङो नआव गायनानै लायो आरो माखासे थासखौ जोङो दुबिबारि बा दैनि सेर दैसानि हाब्रां बेफोरबायदियावहाय नुनो मोनो आरो जोंहा नआव थगायनानै लाग्रा थास होननानै बुङोब्ला ओ थास आबर थास दुदालि ओमफ्राय थास दावमासार ओ बासर थास' बायदिफ्रानो गाहाय आरो बिदिब्ला नोंथां जोंहा दा समाबो जाबाय दा नोंथाङा आंनो मैगं थाइगंनि बादै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा आंनो गोबां हाग्रायाव मोननाय बरफोरनि जाग्रा मैगं फोरनि सोमोन्दै गोबां फोरमायबाय नोंथाङा थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांनो फोरमायनो सानदों जोंनि ओ सुबुंफोरा एबा गामियारि सुबुंफोरा मा होनो सानफ्रोमबो जाबाय थानाय गायनानै जाबाय थानाय मैगंफोरनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि बर सुबुंफोरा गोबां मैगंफोर फोनानै जायो बेफोरनो जादों जेरै लाइ लाफा दोङो फालें दोङो बेबायदिनो जोगोनार दोङो मैथा दोङो बिदिनो गोबां दङो जेरै जोङो मा होनो ओ दाउ फेन्दा बिदिनो गोबां दोङ आरो नोंथां बेफोरखौ जों गायना जायो जेरै जोङो मा होनो ओ गंगार धोनिया बेफोरबायदिखौ जों गोबां बर सुबुंफोरा गायनानै जायो आरो नोंथां। जेरै जोङो ओ लाफा ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोङो बेखौ जोंनि बर सुबुंफोराल जायो आरो नोंथां गुबुन हारिफोरा जाया दासो नाथायबा एफा एनै गुबुन हारि सुबुंफोरखौबो बे लाफा ओंख्रिखौ जानानै जानायखौ नुनो मोनदों नोंथां बेबायदिनो मा होनो जेब्ला जोंनि बे लाफा ओंख्रिखौ मा होनो जानो थाखाय मा समाव जायोबा माला गनानै ज बेनि सोमोन्दै बुंनांगौबा बेखौनो बुंनांगोन जेरै सोरबा जोंनिया बैसागो मा होनो दैज्लां बोथोर जोबना मेसें बोथोर फैयो जेरै जों आसिन काथि आघोन बे दान मोनथामनि गेजेराव जों बे लाफा ओंख्रिखौ फोनानै जायो आरो नोंथां ओ बे समाव जेब्ला मेसें बोथोराव जेब्ला बेखौ फैयो अब्ला मा अखा अखा नाङा आरो अखा थायोब्ला बेयो थैयो नोंथां बेखायनो मेसें बोथोराव फोनानै जायो बे बे ओंख्रिखौ जेब्ला मा होनो गोजां बोथोर एबा मेसें बोथोर समाव जायोब्ला फोनानै जोंनि बर सुबुंफ्रा नखरफ्रोमबो बर सुबुंनि नखर नखर बे ओंख्रिखौ नुनो मोनगोन बे ओंग्रिखौ ओ सोरबा सोरबा रुनानैबो जायो सोरबा एवनानैबो जायो रोंथां आरो सोरबा सोरबा अमाजोंबो जानायखौ नुनो मोनो जेरै लाफाजों अमा बेबायदिनो ओ आरो बिदिनो दंबावो जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो बे समाव जानाय दोङो जानाय ओंख्रि होननानै बा लाइफांफोर दङ होननानै बुंङोब्ला आरो बुंबोनांगोन नोंथां जेरै लाइ लाइ दङ लाफा दङ इनिफ्राय दोन्जिया फालिं, मुला बिफोरबायदिखोबो बे मेसें बोथोरावनो जायो आरो नोंथां फोनानै एबा गायनानै जेरै जोङो लाइजों लाफाजों जोङो मैद्रुबो जायो नोंथां आरो मा होनो फालेंजोंबो जोङो मैद्रु जायो नोंथा सोरबा एवनानैबो जायो नोंथां ओ बिफोरो ओंख्रिफोरखौ मा होनो ओ जोंनि बर' सुबुंफोराल' जायो जेरै जोङो लाइजोखौ जों अमाजोंबो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो दोंबावो बिदिनो जोंनि मा होनो बर' सुबुंफोरा जाबाय थाग्रा गायनानै मा होनो जेरै आलुफोरखौबो गायना जायो नोंथां न'आवनो बांद्राय बायना जानायखौ नुनो मोन आर' जोंनि बर' सुबुंखौ न'आवनो गायनानै जायो नोंथां आरो दोंबावो नोंथां ओ बिफोरबायदिनो ओंख्रिजोंनाव मा होनो मैथा मैथाखौ माला जायो होनना बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुंनांगोन जेब्ला जोंहा गो मानो ओ दुफां बोथोर बे दुफां बोथोर समाव जोङो बे लाहा मैथाखौ फोनाय जायो आरो नोंथाङा बे मैथ खोया जाबाय मा होनो मोनसे एसे गेदिर गोजौबो जायो नोंथां बेयो खनसे गायदों बियो ओ मा ओनो जि मादै एबा बोसोर फायाव लागै थायो नोंथां मोजां जाय जाबा बे ओंख्रिया जाबाय गोखै आरो नोंथां ओ मा होनो अब्ला गरम बोथोराव बेखो जायो आर' जेरै जोङो नाफोरजों जायो जेरै जोङो बे थाखौ ओ मा होनो एवनानैबो जायो नोंथां आरो जानाय नुनोबो बे मैथाखौ अमाजोंबो जायो खायफा खायफा ओ नोंथां बे मैथाया जोबोद मोजां आर' जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओंख्रि होननानै बुंनो हायो जोङो बेखौ बे मैथाया मोननै मोननै रोखोमनि दोङो नोंथां। जेरै मैथाया गोखैबो दङ आरो गोखाबो दोङो आरो मोनसे जेरै जोङो
औ
था बांगालबो होनना बुङो सोरबा सोरबा बेखौ नोंथां बेबायदिनो दोङो आर' मोननै जादनि ओ बिफोर मिथा ओंख्रिया गुबैयै मा होनो बिस मुलियि बायदि आरो नोंथां ओ जेरै मा होनो ओ गुग्ला गाराय जायोब्ला मा होनो मोदोमाव बे गारायावखौ मोनहोनो थाखाय बा गुब्रु होनो थाखाय फारेव खिजों मैथाजों देग्लिनानै फोनना लायोबा अब्लानो मा जायोनो नोंथां बे गुग्लैया मोननानै हारसिंनो गुब्रुयोनो बिदि होननाय मोनसे फोथायनाय दोङो आरो नोंथां। आरो बे मैथाजों- मैथाफोरखौनो मा होनो ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा थास' बिबारफोरजों, थास' आथिंफोरजों जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो खान्थाल बेगरफोरजों। सोरबा दालिजों बिदिनो गोबां गावबा गाव जाखौ मा होनो गोसो जायो बेजोंनो जाजानाय मोनसे ओ मैगं आरो बियो नोंथां जेरै सानदुं गोस दालि सं ओंख्रि संबा मैथा होबा जोबोद गोथाव जायो। गरमजों जोबोद मोजां जायो आरो खान्थाल बेगरजोंबो मा होनो जोबोद गोथाव जेरै मैथा खान्थाल बेगर नाजों जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो। आरो मा मैथाखौ ओ ना गोदोरफोरजों जायोब्लाबो जोबोद मो गोथाव बा ना फिसाफोरजों रुदुबनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो नोंथां बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबां मैगंफोरखौ जानाय नुनो मोनो आर' नोंथां - बेफोरनो जादों जोंनि बर'फोरा ओ न'आव गायनानै जानाय मोनसे लाइफां आरो नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांनो फोरमायबाय ओ मा होनो जोंनि बर'फोरा गायनानै जानाय बा जोंनि बरफो जाबाय थानाय सानफ्रोमबो बाहायनाय दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायलायलायनानै नोंथाजों आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां औ नोंथां गोजोनथों औ